हेलौ।
अ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनाद' खोनानायालाय।
अ आंबो खोनादों नोंथां नोंथांनि बुंनायखौ खोनादों औ।
एसे लासै खोनादों आरो खोनानायालाय
लासै लासै खोनादों ना नोंथां?
उम लासै।
दा एबार गोसा खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा?
खोनायाखैथ' नोंथां।
खोनादों ना
औ खोनाबाय खोनाबाय औ औ दे नोंथाङा बेफोरबायदिनो बे बे मोनसे लेभेलावनो होनबाय थालाय मोनसे
अ माने नोंथांनिखौबो आं मोजाङै खोनायाखैमोन ना माने बिनि थाखायनो नै राव थांग्रा माने स्पिकार खाथियाव खुगाखौ होनाय जायाखै
अ आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?
दा खोनादों दे नोंथां दा जोङो मानि बागै सावरायनो दिनै
जा जों सावरायनो गोनाङा ना नोंथां बर' फोरनि जानाय लोंनायनि बागैनि इसे सावरायनोसै नामा नोंथां मानोना
नामा
बर' बर' हारियाव थ बां रोखोमनि जानाय लोंनाय दं ट्रेडिसेनेल जानाय लोंनाय दोरोङारि जि आइ टेग मोनलायनाय नङा होमबा नोंथां बेफोरनि बागै सावरायाबा बोरै जानो नङा होमबा नोंथां एसेबाबोथ' सावरायथारनांगोन उम उम उम
दा बिनि बागैनो सावरायनो लादों आरोना
औ औ औ उम उम दा ओरैनो नोंथां बर' हारिनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला गुबैयै दोरोङारि जानाय लोंनायाव आरो मा मा इदि इफोरबायदि थारमाने दं ओंख्रि बा मैगं मैलाफोर
अ ओ जोंनि बर' हारिनि ओरैनो ट्रेडिसेनेल जानाय लोंनायावथ' गोबां बिबांनि आइटेमसफोर दं आरो दंनायालाय ओमफ्राय दा बेफोरनि गेजेरावनो जोंनिफ्राय बर' हारिनि गेजेराव जेराव माने जि आइ टेग मोननाय।
उम
बेसाद एबा आदार खाजा दङ आरो नोंथां खोनादोंना नोंथां।
खोनादो औ नोंथां।
अह जोंनि माने बर हारिनि गेजेरावनो। थांनाय बोसोरावसो जि आइ। तेक मोननाय माने मुवा बेसादफोर दङ आरो। नोंथां दा ओह जानै आदार खाजाफोरनि मैगंनि। बेलायाव नायोबा जोङो।
उम।
दा। जोङो। नुनोमोनोदे गोखा गोखै। दंफांफोर गोखा गो जेरै बर ओह आरो।
उम।
नाफाम। नाफाम ओंख्रौ औ नाफाम ओंख्रौ आरो।
आरो
औ दा नाफाम। बियोग जानाय खायद। गोलैयो आरोना।
उम उम उम नाफामाथ जोंनि गोब-बरफोरनि एग दमबारे दोरोंआरि। जानाय आरोना। खाजा जोंनि।
औ नोंथां मोजां खोनाया नोंथां नोंथांनि माथोखौ।
दालाय दालाय हेलौ।
दा खोनादों खोनानाय एसे माने भाइब्रेसन सिस्टिमाव फैदोंआरो नोंथां।
हेलौ।
उम।
खोनादों ना नोंथां।
अह अ जानाय लोंनाय। नि सायाव जोङो जि आइ तेग मोननायफोरा जादों। दा। ओह बर'नि नाफाम।
उम।
बर'नि नाफाम आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि अनला। अनलाजों जोङो दाउ संनो हायो आरो बेजों लोगोसे बर'नि गोखा गोखा माने नारजि ओंख्रिखौ होननाय जादों आरो ना। औ नारजि ओंख्रिबो होननाय जादों बेफोर माने जोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय जिआइ टेक मोननाय आरो ने
उम उम उम।
औ माने जोङो दा बिनि गेजेरावबो आरो जोङो खाजा मैगंफोरनिबो
उम।
मोनो आरो। नुनो मोनो मैगं-थाइगंनि फोरनि जेरै ओ गोखा नै खेरा दाफिनि
उम
खेरा दाफिनि दङ
उम।
आरो बेजों लोगोसे ओ
आरो गंगार दुन्दिया
औ बेजों लोगोसे दङ नामफोरखौ माने जोङो आङो माने एसे अबेबा अबेबा माने मैगं-थाइगंनि नामखौ एसे बावदब ना दङ आरो नोंथां उम गोखा गोखै खेरा दाफिनि दङ। आरो बेजों लोगोसे दङ गंगार दुन्दिया गंगार दुनियाखौ जोङो माने दुन्दिया हिसाबै बाहायनाय जायो आरो।
उम उम उम।
ओमफ्राय जि आइ टेक मोननायनि गेजेरावनो। जोङो। आरो दंबावो। माने लोंग्रा लोंग्रा बेसादनि गेजेरावबो दङ जि आइ टेक मोननाय दा जोङो अ ओ जौ गिसिबो दङ जौ गोरान दङ आरो। माइब्रानि बिदै दा जोंथ' बैसागो बोथोर जाबोला माइब्रा बिदैखौ जों। नो लोङो।
उम उम।
माइब्रा बिदै नङाबानो जोंनि न'खराव माने सोरबा फोर गुबुननिफ्राय आलासि सौफैनाय एबा फैनायखौ जोङो सिबिनो हाया जायो आरो। जौ गैयाबानो।
बैसागु फोरबोफोराव माबा मोनसे फोरबोफोराव जों म मायब्रा बिदै बा जायखिाया बर'नि
उम।
दोरोङारि लोंग्रा बा जौ ना नोंथां। जानाय लोंनाय आरो। जानाय लोंनायावथ' आरो। एदम गोबां मोजां मोजां। जाग्रा जामुंफोरानो दं जोंनाव।
औ नंगौ नोंथां दा जोंथ' बर'नियाव ओं। जि आइ टेक मोनैबो गोबां मुवा। बेसाद। दं जाग्रा लानानै मैगं थाइगं ओं दा जोङो बर'फोरा मै थाबो जायो। मैथा जानानै मोजां मोनो मैथा मैथा गोख खै दा जों ओं मैथा गोखैखौथ' जोङो खांख्रजों खांख्राइजोंबो संना जायो आरो ना
मैथाजों नाजों मैथाजों खांख्राइ अमा
बर'फोरा ओं नंगौ नोंथां
उम
आरो दाथ' बर'फोरा माने
उम
मैद्रु ओंख्रिबो
उम उम उम अकदमबारे मैगंनि बेलायाव मैद्रु लाफा मैद्रु
लाफा लाफा मैगंखौ जोङो माने रुदबनाय बायदि संनानै जायो उम ओं उम नंगौ नोंथां उम आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ लाइ लाफ
उम
बेनि अनगायैबो जोङो माने खारदै ओंख्रि सं
खारदै ओंख्रि औ नोंगौ नोंथां
खारदै ओंख्रियाव जेरै जोङो फाथो एबा जोगोनार बिजौ आरो सजना बिलाइ गुबुन बायदि बायदि लगाय लथाय होनानै माने जों खारैजों संनानै जायो आरो ओ दा खारदै ओंख्रियाव जोङो ना होनानै जायो माबा मोनसे होनानै जायो
ओम ओम ओम
खारदै ओंख्रियै संनायाव जोङो जेबो खारदै ओंख्रि जेबो होआबाबो जोंङो बाथ थोन देनानै जानो हायो आरो बुहुद गोबां गोथाव मोनो
उम
माने बर'फोराथ' बांसिन जोंना खारैखौसो जायोमोन ना गोदो खारै ओंख्रिखौसो बांसिन जायो बेनि थाखायनो जोंनि दा बर'फोरनि जि आइ टेग मोननाय ओंख्रियाबो जोंना खारैजोंसो संनाय गोजा आरो ना। नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां एकदमबारे
खौ बांसिन जायो नालाय। दा जोंनि जि आइ थेग मोननाय मुवा जाग्रा आदाराबो जे बेजों संनायानो बे जा आरो दा जोङो सबायजों साम'जों संनो गोनांबाबो दा जोङो खारैखौ बाहायनाय जायो।
उम।
आरो दा जोङो अनला संनोबाबो जोङो खारैखौ बाहायनाय
उम अनलाजों दाउ जों उम बर'नि बुंनो थांबाथ' बर'नि हाथासुनि हाबा फ्राव अनलाजों दावजों होलायबावोसो।
ओं नंगौ नोंथां उम उम ओं नों नं -नंगौ। उम। दा बेनि थाखायनो जों माने बांसिन खारैखौ जानानै मोजां मोनो आरो। बे अनलाजों दा दाउ उम दा जोङो अनला संनोबाथाय गिबियावनो जोङो माने जायखिजाया माइरं न'नि माइरंखौ माने जोङो उवालाव एबा गाहेनजों देनानै लानाय जायो आरो गोदोथ' जोंना न'फोराव ओ न'फोरावथ' गोदो उवाल गाहेन दंमोन दासो गैला दासो माने सोरबा सो सोरबा मानसिफोरा मेचिनाव सौनानै लाबोनाय जायो आरो।
उम।
थ' मानसिफोरनाव उवाल गाहेन थायोमोन नालाय माने बेयावनो देनानै अन गुन्दै खालामना लानानै बे खौ माने दै गुदुंखौ फु ग्रोना लायो। सारायाव एबा खान्थायाव ओमबाय बेखौ अन गुन्दैखौ गेजेर गेजेराव माने सिफ्रुनानै होनाय जायो आरो नोंथां। ओमफाय बेनि उनाव खारै खारैखौ एसे एसे होनाय
उम उम उम गोदौबाथाय ना? गोदौबथाय नामा?
होनाय जायो। खारैखौ खारै खौबो बांद्राय होनो नांङा आरो। नोंथां माने मिलायनाय होनांगौ।
उम
नोंङाबा माने बांद्राय गोफा जायोबा
उम
बांद्राय खारैया नांबा नाथाय जोंङो जानो हाया आरो। उम माने खोफनि होनांगौ बेबायदिनो जोंङो अनलाखौ संनानै जानो हायो आरो। उम फाय नोंथांङा सबायजों साम'
उम मा होनदों थां? खोनायाखै आं
ओंख्रि फोजों साम'जों नोंथांङा सबायजों अ सबाइजों साम'जों ओंख्रि संनायनि बागै
मा होनदों?
सबायजों साम'जों माबोरै सङो ओंख्रिखौ? बेनि बागै फोरमायनो हागोन ना मा?
आंथ' नोंथां बांद्राय संनाय खावनायनि बागै मिथिया। अब्लाबो माबोरै बोरै सङोथाय?
अ
आंबो बांद्राय संफेराना बेफोरबायदि संनाय खावनाय हाबायाव आं बांद्राय माबाया। साम'खौ एसे एवफ्रामगोना लायो, ओमफाय
साम'खौ एवफ्रामग्रोबाय ओमफाय उनाव सबाय सबायख खहाय साम'खौ एवफ्रामनानै खांनानै दोनथ'लायबाय ओमफाय सबाइ खौ आरो माबाबाय एवबाय, बिदिनो थाव थावफोरजोंबाबो जिजों थावजों एवा खोमालै
अ
ओमफाय खारदैबो इसे इसे होयो नोंदांलै नोंथां आंबो बांद्राय मोजां मिथिया।
नंगौ नों होननाया जाद दों मानो जों गिबियावनो साम'खौ एवफ्रामनानै लानाय जायो। थावजों, ओमफाय बेनि उनाव जोङो सबायखौ कुकाराव लुनानै लानो हायो। एबा खारै होनानै सारायाव
उम उम। उम उम।
रुनानै गेब्लेहोनानै लानायनि उनाव, अ ओं ओं नंगौ नोंथां उम।
लौ नोंथां
मा होनदों थां?
अ जोंना समाबो जाबायना
अ नोंथां उम उम उम सावरायबाय हाजासे।
जोङो एसे आद्रा थाबावबाय जोंनि सावरायनाया थेवब्लाबो जोङो' दोनथ'नोसै ना?
औ दे नोंथां दे दे दे